औ नोंथाङा सम दङब्ला आं जों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना
औ औ हागोन ओरैनो मानि सायाव सावरायनो नोंथां
औ जोंनि बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहानि सोमोन्दै एसे
औ औ जागोन दे
औ नोंथाङा एसे फोरमायग्रोदो
उम ओरैनोथ' जोंनि जेनेबा बर'फोरनि जिउ खांनाय राहा हा होनोब्ला जोङो आबादखौनो होनग्रोनांगोन जे आबादनि ओफ्रायनो जों आबाद मावनानै नो जोंखर बा जिउखौहाय सिगां समनिफ्रायनो थांबोदों बेबायदिनो जों आबाद मावनानै आबाद मावनानै आरो बेनि अनगायैबो माने जोङो माखासे दाउ अमा फिसिनानै आरिनानै बेफोरनिफ्रायबो जों रां खामायनानै न'फोरावहाय जेनाखि नांगौ खरसाफोरखौहाय जोङो बायनानै आरिनानै माने न'खरफोरखौ जों नुनो मोनो ओरैनो नोंथाङाबो एसे फोरमायग्रोदो नामा
औ फोरमाय जागोन औ खोनादों
दे नों एसे फोरमायग्रोदो
औ जों बे बर'फोरनि जिउ खुंनाय एबा जिउ खांनाय राहा होननानै बुङोब्ला जोङो गोदोनिख्रुइ दासिम जोङो आथिखालावहाय जोङो बे ओ जिउ खुंनायावहाय एसे गोरलै जानानै फैबाय सुंद'यैनो जोङो बिदिनो गोबां खामानिफोरखौहाय मावनानै जोङो गोबां रांफोर बुथुमनो हायो खम समावनो नङा होमबा नोंथां
उम
औ खोनादोंना
औ खोनादों दे बुं
औ गोदोहायथ' जोङो गोबां खस्थ'यै जोङो जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनदों बिदिनो गोबां रांनि आंखालमोन रां रुफानि आंखाल बायदि बिथिङावनो सोलोंथाइ बायदियावनो जोंहा इसेबां जौगानाय गैयामोन गोदोहाय बेबायदिनो जोङो आथिखाल आथिखालाव जोंनि जिउ खुंनायावहाय बायदि खामानिफोरावनो जा जोङो खम समावनो गोबां रां खामायनो हायो बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ बायदिफोरावबो गोबां जौगाबाय आरो आथिखालाव जोङो बिदिनो जोंनि सुबुंफोरखौहाय एबा लाइमोनफोरखौनो जा जोङो बायदि साख्रि साख्रिफोरावबो सरकारि साख्रि मोननाय एबा फरायनायफोराव गोसो होनानै जोङो बिदिनो साख्रिफोरबो मोननाय गोबां दंसै जोंनि समावहाय जोंनि लाइमोनफोरा आथिखालावहाय बिदिनो जोङो गोदोनिख्रुइ आ आथिखालाव बांसिन ओ जिउ खुंनायावहाय बांसिनै जौगाबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओ बिदिनो आथि
सुबुंफोरा एबा जोंनि बर' आइजोफोराबो ओ गोबां रोखोमनि फालांगिफोर खालामनायखौहाय जोङो नुनो मोनो बेबादिनो ओ जोंनि बर' आइजोफोरा गामि ओनसोलनि बर' आइजोफोराबो बिदिनो दाउ अमा बायदि फिसिनानैहाय जेरै जों दाउफोरखौहाय ओ दान मोननै मोनथामसो फिसिनानैनो जोङो बेफोरखौ फानहरनानै गोबां रां खामायनो हायो ओ बिदिनो ओ जोङो बेफोरखौहाय बेफोरनि रांखौहाय जोंनि ओ नांगौ मुवाफोरखौ बायनानै जोंनि गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ बायनानै जोङो ओ सुफुंनानै लानो हायो बेफोरनि रांजोंनो आरो जोङो दाउ अमाफोर ओ दाउ अमा बायदिफोर फिसियोब्लाबो जोङो बेखौ दान मोनस्नि मोनदाइनि उनावनो जोङो ओ फिसिनानैहाय फानहरनानै गोबां रां मोननो हायो जोंहा ओ आथिखालाव बेफोरनि बेसेना गोबां जानो हमबाय बेबायदियैनो ओ बेफोर फालांगिफोरावबो जोङो गोबां जौगानाय खौहाय जों नुनो मोनबाय आरो
होम
आरो बिदिनो ओ सि जोमफोरनिबो ओ गला होनानैहाय एबा गेदेर गेदेर दारिमिन उइभिंफोर खुलिनायखौहाय जोङो नुनो मोनसै सि जोमनि बर'फोरनि दख'ना बायदिफोरनि बिदिनो जोंहा गोबां जौ औ जौगाबाय आरो बिदिनो बे जिउ खुंनाय राहा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ बिदिनो जोंनि आबादारिफोराबो आबाद मावनानै गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा जेरै ओ जोंहा आबाद लायै आबाद खायफा आबाद फोराव गोबां रां मोननो हायो। जोंनि मेसें बोथोरनि आबादफोर गोरान आबादफोर होननानै बुङोब्ला जेरै बेसर सबाइ ओ सिबिं मथर बायदिफोरखौहाय जोङो दैज्लां बोथोर जे जों माइ गायो बे माइखौ गायखांनानै जोङो हाखांनायनि उनावहाय बे फोथारावनो जोङो बेफोरनि आबादखौ जों मावनाय जायो नङा होनबा नोंथां औ बिदिनो जोङो बैफोर आबादफोरखौहाय मावनानै गोबां रां मोननो हायो जेरै बेसर नि आबादफोर मावोब्ला जोङो बे बेसरनिफ्राय जोङो बेखौ मैगंबो जानो हायो आरो जेब्ला बियो देरनानै फिथाइ थायो अब्ला बे फिथाइनिफ्राय जोङो ओ जानाय थाव जोङो दिहु खुंनो हायो बे जानाय थावाबोथ' आथि आथिखालाव जोंहा बेनि बेसेना गोबां जाबाय बिदिनो जोङो बे आबाद खौहाय मावनानै गोबां रांनि मुलाम्फा मोननो हायो आरो बिदिनो गोबां बिथिङावनो जोंहा जौ गाबोबाय आरो जोङो आथिखालाव जोंनि जिउ खुं नायावहाय जिउ खांनाय ओ राहा होननानै बुङोब्ला जोङो जोबोर गोरलैयैनो जोङो जोंनि जिउखौ खाय जों खुंलांनो हायो आरो बायदि ओ खामानिफोर ओ मावनानैहाय जोंहा आथिखालाव ओ सोरनिबा न'खरावहाय हाजिरा खामलाफोर मावो थाङोब्लाबो जोंहा ओ जोबोर ओ जोङो बेसे बेसेन गोसा जाबाय आजिखालाव हाजिराफोरनि दामाबो ओ बिदिनो गोबां जोङो रां खामायनो हासै आरो आथिखालाव एसे गोरलै जानानै फैबाय आरो खुंनाय राहाया
उम उम।
औ। नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो।
नोंगौ ओरैनोथ' उम खोनादों। नंगौ ओरैनोथ' जों सिगां समफ्रावहाय जिउ खांनाय राहा होनोब्ला जोङो जेरैबायदि जों जोंनि नांगौ मुवाफोरखौहाय जोंनो दिरुननानै लानाय जों नुयोमोन जेनेबा गासैबो जेनेबा आबाद गाहाय हारि हिसाबै हिसाबै जोङो आबाद मावनो थाखाय हालेवनो थाखाय नांगोल जुंगोल बेफोर गासैखौबो जों बानायनानै लानाय नुनो मोनोमोन। सिगां समावहाय आरो जों आबाद मावनानैनो उम आबाद मावनानैनो रायजो जाबोदों। आरो बेबायदिनो जोंनि जेनाखि थाग्रा न' आरि बेफोरखौबो जों जोंनि मानसिफोरानो जे गावबा गावनो आरोखि बानायनानै लानाय नुनो मोनोमोन आरो बेबायदिनो एसे न'ख न' खुम ओलाबनाय मानि बायदिसिना खामानिफ्राव सावरि आरि बादालि बेफोरबायदि लेंलायनानैबो जादलायनाय बा बानायनानै होदलायनाय बेफोरखौहाय जों नुनो मोनोमोन बेबायदिनो जोङो जोंनि जिउ खांनायावहाय नांगौ मुवाफोरखौ जों माने गावनो गाव दिरुननानै एबा बानायनानै लानानै जे जिउ खुंबोनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनोमोन उमह। आरो सिगां समावहाय माने एसे धोनि मानसिफ्रा इदिनो लावखार दाहोना बा रुवाथि बेफोरखौबो लानानै जेने आबाद मावनाय आरिनाय बेफोरखौ नुनो मोनोमोन सिगां समावहाय नाथाय आथिखालाव बेफोरो मानि गोबां सोलायबोबाय आरो ओरै न'
औ। औ।
औ औ।
नानै थानो रोंनाय जाबाय उमह। सुबुं जिउ खुंनायावहाय जेरै माने खायसे खायसे मानसिफ्रा ओ फार्म खालामनो हमबाय फार्मफोर जेरै भुटाननि आरो जोंनि दिसि दाउनि बा न'आवनि दाउनि अमानि फार्म बा बोरमानि फार्म बेफोरखौ जों बानायनो रोंबाय। सोलोंनानै जोङो बानायनो रोंनाय जाबाय बिनिखायनो माने जोङो गावनि आथिङाव गसंनो थाखाय जि हायो बेबायदि मावनानै सोलिगासिनो। नो आरो दा बिनिफ्राय जोङो दाहोना रुवाथिनि थानायनि अनगायै आथिखालाव मा नुनो मोनसै जे गुबुन जायगाफोरावहाय बबेबा मोनसे कम्पानि बेफोरावहाय थांनानै प्राइभेट खामानि मावहैनाय जेनेबा प्राइभेट जबफोर मावनाय आरिनाय जों बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो आरो जोंनियावहाय माने सोलोंथाइ मोननाय लोगो लोगो जोंङो सरखारि साख्रि होसोनायखौबो गोबां नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय बेबायदिनो साख्रिबो मावनाय नुनो मोनसै माने जोंनि बुंनो थांङोबा सिगांनि जेनाखि जिउ खांनाय बेनि गोबां फाराग जोंङो दायो नुनो मोनो माने गोबां सोलायनायफोरखौ दायो नुनो मोनो सिगां समावथ' जोंनि जेनेबा गामिफोरजोंहाय लामा सामायाबो मोजां नङामोन नाथाय आथिखालावहाय बेफोर लामा सामायाबो मोजां जाबाय आरो मानिे गामि फावहाय बा खाथि खालायाव बांद्राय फरायसालिफोर गैबाङामोन नाथाय मानि आथिखालाव गोबां फरायसालि खाथि खाथियावनो जोंङो मोननो थांसै जायनि थाखाय जों सिगां समावहाय फरायनायावहाय एसे जेंना नुजाथियोमोनब्लाबो आथिखालाव माने गोरलैयैनो सोलों फोथाय लानो हानाय जानोसै बेबायदिनो सोलों फथायावबो आथिखालावहाय गोबां दावगानाय जों नुनो मोनबाय आरो जों जेनाखि सोलोंनानै मोननाय गियानजोंहाय जों न'खरफोरखौहाय मोनसे आलादा महरै जे जिउ खांनाय आरिखौ जों नुनो मोनो नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों औ खोनादों दे नोंथां औ आं खोनागासिनो नोंथां
हेलौ नोंथां
बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां